हालौ नोंथां
हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों दा?
औ नोंथां
बे समाव आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय
र' नोंथां दलदामजोंथ' आं एसे साइदआव थाङो नङा होमबा! बाहेरायाव थांनि आं र' र' दल दामदों हेलौ खोना हादों ना नोंथाङा एबार?
औ
औ औ बिसोर फुजानि कालेक्सन खालामफैदो
औ दे बुंदो नोंथां ओ आयदानि सोमोन्दै एसे बुंदो
बि समाव आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो ज जाबाय आङो बर'फोरनि दामग्रा देग्राफोरनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल हरदोंमोन दामग्रा देग्रा होनना बुङोबा नोंथाङा मिथिखायोना
नोंगौ मिथियो औ मिथिगौ हेलौ
औ नोंथां नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर' समाजाव सोलिनाय माखासे गोनांथार दामग्रा देग्रा फोर दङनाा बे गोनांसिन्थार दामग्रा देग्राफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन थारैनो
दे बिदिब्ला नोंथां फंनैसो फोरमायना होलाय एकदम जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय जायजों बे दामग्रा नङाबानो जाया बे दामग्रा देग्रानि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होलाय नोंथां
थारैनो बे समाव आंङो जोंनि बर'फोरनि माखासे दा दोरोंङारि दामग्रा आगजु नोङा होमबा नोंथां बेनि बागै नोंथांनि सिगांङाव आंनि मिथिनायखौ फोरमायनो नाजानाय दा गाहायै बर'फोरनि जोंनिया ओ दामग्रा देग्रा होनोबा जों गाहायै खाम सेरजा सिफुं ज'था आरो जों मा मोननो हाबावो खाम जथा सेरजा सिफुं गाहायै बेखौनो जों मोननो थांङो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ। दा बेखौ जोंङो बर'फोरा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे ओ दंफां औवा बेफोरजों जों सोरजिनानै लादों जाय जेराव बेनि सोरजिनाया मोनसे ओ मुहुनि गोनां ओ सोदोबनि रिंहोनो हानाय गुन दङ जेरै खाम खामा मोनसे ओ आथिखालाव ओ जोंनि खेराइ मोसानायाव दामग्रा आरो लोगोसे जों बागुरुमबा मोसानाय आरो बर'नि दोरोङारि मोसानाय जि मा होनो बे दोरोङारि मोसानायफोराव दामजाग्रा आगजु आरो नोंथां बेहाय सोदोब गिदिर जायो आरो बेनिफ्राय जों मोननो हायो सिफुं सिफुंङाबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो बे औवाया जोंहा औवा थेरे बरवाव औवा थेरे होनो बेहाय बारा गिदिर गिदिर जाया आरो ना नोंथां बेखौ जोंङो हास'नाय जायो हास'नानै ओ माबाजों गुदुं लहाजों अ अराव सावनानै लहाखौ जोंङो बेखौ मा खालामो सुफ्लुंङो आरो मोनबा गुदुंङाव। सुफ्लुंनाय जायो दा बेहाय जोंङो बे मोनसे मोनसे जोंनि दामग्रा सिफुं बेनिफ्राय जों लाबावनो हायो जेरै जथा जथायाबो मोनसे बर'फोरनि दोरोंङारि दामग्रा दा बेयो जोंङो बेखौ माबानिफ्राय बानायो द'ल
खासनि ज'थाखौथ' जोंङो खासनिफ्रायसो बानायोना नोंथां।
औ नोंगौ।
बेखौ जाय जोंङो जथायावहाय गेजेरावहाय दुरुं फलंनानैहाय जोंङो बेखौ मोननै मोननै ओरैबो बोखाव ओरैबो मोनसे ओरैबो मोनसे होनानै मोननैजों फोजाबनानै जों गोमसार होयो ना बेखौ
थारैनो नोंथां।
आरो सिफुंखौथ' जोंङो औवा थेरेनिफ्राय बानायो जाय सिफुुंङाव गोदोनि मानसिफोरा खुसिया बिगुरबो सिथाबना होयोमोन ना जाय खुसिया बिगुर सिथाबा सिफुङालायनो गोमसारसिनो होननानैबो फोथायनाय दंमोन आरो जोंङो खाम खौ दंफांजों बानायो। आरो बे खामनि माबायाव खामनि रुगङावहाय जोंङो ओरै जिं ओरै जिं मैसो बिगुरखौबो सिथाबनानै होनाय जायो जाय मैसो बिगुरखौ सि थाबोब्ला सिफुुंआ बांसिन गोमसारसिनो आरो आरो गोबाव जोरो होननानै जों फोथायो। आरो बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा मोनसेयानो जाहैबाय सेरजा सेरजाखौबो जोंङो बाहायो। जाय सेरजाखौ जोंङो मोफौ बिगुर गराइ लान्जायफोर सिथाब होनानै बां बांसिन गोमसाद होनो थाखाय बाहायो। नंगौना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
ओरैनो जोंनि समाजाव जेनेबा जोंनि बर' समाजावथ' बैसागु फोरबो जाय बैसागु फोरबोआ जोंनि बर'फोरनि देरसिन फोरबो बे बैसागु फोरबोआवहाय जों बर'फोरा खाम बानायो। जाय जाय खामखौ दामो बे खामखौ जों दंफांनिफ्राय बानायनानै दामो आरो बे खाम नङाबानो बे बैसागु फोरबोआ जाया होननानैबो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ बे बे खामखौ दंफांनिफ्राय बानायो जाय खामा जोंनि बैसागु फोरबोआ सबसे गोनांसिन आरो बैसागु फोरबोनि अन गायबो जोंङो गुबुन फोरबोफ्रावबो जों खामखौ बाहायो। बारदै सि ख्ला मोसानायफ्रावबो जों बे खामखौ बाहायो बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि दामग्रा आगजु था
नोंगौ
आरो खावांआबो जोबोर गोनां दामग्रा खासनि बानायनाय आइजें आरो मोनसे खुगायाव दामग्रा जैखौ जों औवानिफ्राय बानाय औवा थेरेफोरनिफ्राय बानाय जायखौ जोंङो
गंगोना
ग्रेबगनफोरखौबो बानायोना जों नोंथां।
नंगौ
ग्रेट गनफोरा जायो बैसागु मोसा नायाव दामनाय जायो ग्रुप हानजा मोसानायाव दामो।
दा बेखौ जोंङो मा होनोमोन औवानि बे मोननै बुजाबग्रा थरखा थरखा होनोमोन खोमा नोंथां? थरखा नंगौ जोंनिथिंबो थरखा होनो
औ थरखा जायखौ जोङो औवा खाव औवाखौ गेजेरावहाय सिनखावनानै बानायो।
औ
आरो मोननैजों बुजाब होनानै जोङो गोमहोनाय जायोना बेखौ
औ नोंगौ दा बेयावबो जों मोजां ओ सोदोब मोननो हायो नङा होमबा नोंथां मेथाइफोरजों गोरोबनानै जोङो बेखौ दामनाय जायो।
जेरै जोङो जमायै खामानो जा सिफुुंआनो जा गरखायानो जा ग्रेट गनानो जा जेनेबा जमायै मोनसे मेथाइ खननाय बा हानजा मोसानायाव जमा दामोब्ला जोङो जोबोर रैसुमै सोदोब खोनानो मोनो। जाय जायनि देंखो खोनानायजों गोसोखौ जोङो गोजोननाय मोनो।
नोंगौ जोंथ' सिगाङाव खोना मोनो माने जेब्ला खाम दामो। माने अखा अख्रां गोमसारलायनाय बेबायदि सोदोब जायो खामा बेबायदि होननानै ओ सल'फोराव खोनानो मोनो आरो नाव अख्रां गोमसारलायनाय खाम दामफैलायबाय बर' गामि गामि बेफोरबायदि दा नोंगौ ओ जोङो जेब्ला खेराइ फुजा जायो बेसिबांबा गोजानाव थानाय गामियानो खेराइनि दामनाय दलफोरखौ खोनानो मोनोमोन आरो नोंथां बे खामनि दामनायखौ औ
आरो जोङो मोनसे फोथायनाय दंबावोना नोंथां?
नोंगौ
बैसागु फोरबोनि गिबि सानावलायनो सिफुं सिफुं सुनानै होयोबा बे सिफुंनि बिदैया जिबौनि बिदैया गला जायो होननानै बो जोंनि समाजाव सोलियोना
औ नोंगौ बे सिफुं सुनाय ओ खौ जों मा होननानै मिथियोमोन सातावलि सातप्रावलि सिफुं सुनाय होननानै जों साथ्रावलिनि देंखो होननानै जों मिथिनो मोनोमोन ना नोंथां औ
जाय
नोंगौ थारैनो
जेनेबा गोदोनिफ्रायनो महाभारतआव श्री कृष्णआबो बिनि सोबसे मोजांसिन मोनग्रा दामजुमोन ना बे सिफुंआबो
औ नोंगौ
जायनि जायनि जाय सिफुंनि गोमनायजों भगबान श्री कृष्ण आरो राधामोननि जेनेबा भगबान श्री कृष्णआलायनो दामोमोन आरो राधानिबो सबसे मोजांसि सिन मोननाय रैसुमै देंखो मोनलायनो आरो बियो
नोंगौ नोंगौ
नोंगौना नोंथां
औ नंगौ थारैनो बेथ' जोबोद मोजां मोनसे गोसोखांथि नोंथाङा जायखौ बुंदों बेयो थारैनो गनायजाथाव मानो होनोबा आथिखालावबो सिफुंनि देंखोजोंनो जोङो गोबां मेथाइ सुजुनो हायो गोबां मेथाइ ओ सि सिफुंनि बार बारजों बार सुनानै सिफुंङाव मेथाइ रोजाबनाय जायो मेथाइ ओ दें होनाय जायो दा बे देंखोआवनो जोङो गावखौनो गोदो गोदो मोनलायनाय बेबायदि मोनलाय होनो हायो आरो सिफुंनि देंखोआव
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेनिफ्राय ओ नोंगौ बर'फ्रा गोदोनिफ्राय आरो आथिखालावबो बे दामजुफोरखौ बाहायबोगासिनो नङा होमबा नोंथां बे बाहायनायाव जेबो सोलाय सोल' जायाखै आरो सिगां समाव जेरै दामदोंमोन आथिखाल समावबो जों खामखौ जान्जियावनो दुरुंजों खाबथानानै बा गामसाजों खाबथानानै दामनायखौ नुनो मोनो गोदोबो आरो आथिखालावबो आरो बर'फोरनि बे दोरोङारि मोसानाय जेरै बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बे बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मोसानायावबो बे दामजुखौनो दामनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो दा अब्ला नों थां जोंहा बे समाव समा जानानै फैबाय नङा होनबा औ बेब बेबादिनो आरो मोजां आयदा लानानै सावरायनो मोनगोन होननानै खौ मिजिं खालामनाय जाबाय गोजोन्थों
ओं दे होमबा नोंथां